हेल हेल' अ खोनादोंना नोंथां।
औ खोनादों खोनादों खोनादों। आंथ' दा नोंथां जिरायनानै दं।
अ मा ओंख्रि जानाय नोंथाङा
जोंहाथ' ओंख्रिया बे दालि ओंख्रियानोमोन।
औ-औ।
नोंथाङा मा जाहोननि थाखाय कल खालामदोंमोन एसे फोरमायनो हागोन ना?
अ औ-औ हागोन र 'नोंथां नोंथाङा फ्रि दंब्लाथाय आं नोंथांजों ओरैनो मोनसे फिसा टपिक लानानै रायज्लायनो सानदोंमोन नोंथाङा फ्रि टाइम होनो हागोन नामा?
औ दे सावरायजागोन दे नोंथां मा टपिकनि सायाव सावरायनो
औ ओरैनो जोङो आबादनि सायावनो लानानै रायलायनोसै नामा नोंथां।
आबादनि सायाव
औ-औ।
औ दे जागोन दे सावराय जागोन।
अ। आबाद होनोब्लाथ' जोंहा गोबां रोखोमनि आबाद दं नङा होमबा नोंथां थां ओ
औ-औ।
दैज्लां बोथोरनि आबाद आरो मेसें बोथोरनि आबाद गोबां रोखोमनि आबाद दङ।
औ।
नोंथाङा दैज्लां बोथोरनि आबादनि। एसे सुद'यै मा मिथिगौ मा मा मिथिगौ बेखौ। फोरमायना होलाय नोंथां
औ औ दा दैज्लां बोथोरनि जि जोंनि आबाद होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा गिबियावनो थाबाय माने माइ आबाद नङा होनब्ला नोंथां।
औ औ औ
माइ आबादा जोंहा गिबियावनो फैग्रोगोन मानो होनना बुङोब्ला जोंनि गुबै। जोंनि बर' हारिनि होननानै बुं नङाब्ला जोङो जोंनि सा सानजा भारतनि। बे गुबै जानाय आदार होननानै बुङोब्ला जोंहा माइरंआनो नङा होनब्ला औ दा बेनिखायनो जोङो जोंनि गुबै आरो बर' हारिनि गुबै
आबाद होननानै बुङोब्ला जोंहा बे माइ आबादानो गोग्लैयो।
औ औ
गोदो गोदायनि माने आबै आबौमोनाबो माइ बे माइ आबाद मावनानैनो माने गावनि जिउ संसारखौ माने दाबोदोंमोन बा सोलिबोदोंमोन होननानै जों खोनानो मोनो दा माइ आबादजों लोगोसे दैज्लां बोथोराव थ' गोबां आबाद मावनाय जायो नङा होनबा नोंथां। औ दा बेफोरबायदिनो माने जोंहा दैज्लां बोथोरनि मैगं होननानै बुङोब्ला जोंहा लाव जिंखा पथल खुमब्रा थाइसुम फानलौ लेस्रा
अ
बेफोरबायदि गोबां माने आबादफोर दंङो आरो। जोंना दैज्लां बोथोराव गायनाय माने बैफोर दा आं बुंलांनाय जेखिनि मैगं बे जाबाय उफेरा माने जोंङो बोरि हायाव मावनाय आबाद आरो औ औ दा बेफोर आबादफोरखौ माइ आबाद मावनायजों लोगोसे गोबां सुबुंफोरा बैफोर आबादफोरखौबो माने दिनैनि समाव मावफाबाय होननानै जों माने मिथियो बा नुयो जोंनि ओनसोलखौ
उम औ औ
औ दा बेफोरबायदिनो। दिनैनि मुगायाव माने गोबां सुबुंफोरा बे उफेरा बा बोरियाव मावनाय आबाद जा जिंखा लाव थाइसुम बेफोरबायदि आबाद फोरखौ मावनानैनो माने गावबागावनि न'खरनि जि रांखान्थि
औ
बे बिथिंखौ माने गावबा गाव जौगाहोनानै लानायखौ जों दिनैनि मुगायाव। नुनो मोनगासिनो
औ औ नुनो मोनदों औ।
दिनैनि मुगायाव माने आबाद मावनायाबो मोनसे कम्पिटिसन नंङा होनब्लाा नोंथां।
औ औ नंगौ औ।
दिनै बे कम्पिटिसन मुगायाव माने दिनै जोंनि सुबुंफोरा माने दैज्लां बोथोराव बोरै जना थानाय नंङा होनब्ला।
ओम
दा बेनिखायनो माने गोबां जोंनि आबादारि बिथांमोना माने बिगियानारि आदब खायदा माखासे सोलों थाय लानानै माने दिनै आबाद थिलियाव ओंखारबाय नंङा होनब्ला नोंथां? दिनैनि दिनाव माने गोदोनि समाव सेरसे ओंखारोमोनब्ला दिनैनि जुगाव बे मोनसे जायगायावनो मा बा केजिस द केजिस स्नि केजि ओंखारनाय माने आदब खायदाफोरखौबो दिहुनबाय बा रासायनारि हासार हासारानो होन बा मुलियानो होन बेफोरखौबो बाहायनानै दिनैनि मुगायाव माने आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो। दा दैज्लां बोथोरनि जोंहा मैगंफोरखौ नायोब्ला दिनै गोदोनि समाव सासे आबादारिखौ जोंङो खोब बेसे बेसेबां फाननाय नुयोमोन। माने जिंखाखौ नायोब्ला जोंङो खोब बेसे सोरबा जि नैजि केजि थामजि केजि हाय से मन बेफोरबायदि फाननायखौ जों नुयोमोन। नाथाय दिनैनि मुगायाव बे दैज्लां बोथोराव बुंनो थांङोब्ला जोंहा जिंखायानो होन बा माबायानो होन दिनैनि मुगायाव कुइन्टेल कुइन्टेलसो माने फाननाय जानायखौ फानग्रा जानायखौ जों नुनो मोनफैबाय आरो। दा बे दैज्लां बोथोर औ औ जौगाबाय आबाद फिन बिथिंङाव गोबां जौगानायजों लोगोसे माने ओ
उम
माखासे बिगियानारि आदब खायदाजों लोब्बा लानानै माने ओ बेफोरबायदि माने आबाद बिथिङाव जोबोर गोसो होनायखौ जोङो नुनो मोनबाय लोगोसे माने गावबा गावनि न'खरजों लोगोसे माने गावबा गावनि गथ' गथाय बेफोरखौ माखासे बिथिं सोलोंथाइयानो होन बा गुबुन मोनसे बिजनेसानो होन बेबाददियाव हेफाजाब होनो हानायखौ जोङो बे दैज्लां बोथोरनि आबादजों माने माबानायखौ नुनो मोनबाय आरो दा बे बिथिङावनो माने दैज्लां बोथोरनि माने आबादनि बिथिङाव नोंथाङाबो एसे फोरमायना होदो।
अ दैज्लां बोथोरनि फारसे ना औ दैज्लां बोथोराव नोंथाङानो औ नोंथाङआानो बुंलां खाबाय जे ओ दैजलां बोथोराव जोंहा मा मा आबाद मोननाय जायो ओ जों आंहा गिबियावनो दङ नोंथांनो बुंखाबाय माइ आबाद बेखौ ओ सुबुं जोंनि
औ
ओनसोलाव बांसिन बे माइ आबादखौनो मावनानै जानाय जायो। आरो बेनि अनगायैबो ओ मैगं थाइगंनि आबाद बेखौबो ओ मावनाय जायो आरो दैज्लां बोथोराव
औ औ औ
बिदिनो जेरै भिन्दि उम लेस्रि मै फिथा आरो बायदिसिना गोबां दङ आरो बेफोरबायदि मैगं थाइगंखौ मैगं थाइगंखौबो एसे दैज्लां बोथोराव बोरै जायगायाव मावनानै गायनाय जायो आरो। आरो माइ आबादखौ जोंहा दैयाव गायनाय जायो। दै गोनां जायगायाव गायनाय जायो आरो माइ आबादखौ ओ माइ आबादखौ जोंहा माबोरै गायनाय जायो बुङोब्ला आं एसे माइ आबादनि सायाव बुंलांनोसै माबोरै बानायनाय जायो जोंहा गिबि गिबियावनो थारमाने माइ बेगरखौ जोलै लाखिग्रोनांगौ आरो
औ
बे जोलै लाखिनायखौ जोंहा दैज्लां बोथोर सम सफैब्लाथाय जोंहा बे माइ माइ माइ माइलिखौ जोंहा बस्थायाव सोनानै फुख्रि बा बबावबा सोमनानै दोननाय जायो आरो सोमनो हरसे सेेबा हरनाय सोमना दोननानै बिनि उनाव बेखौ बोखांफिनना दोननांगौ
औ
बोखांनानै आरो बेखौबो हरसेबा हरनै बोखांना दोननानै एसे बोरि रोखोम जायगायाव हाब्रुजों दैजों एवग्लिनानै दोनो हायाव बेखौ फोनानै दोननाय जायो आरो बेखौ फोनानै दोननानै बियो बिफां रज'बबोोगोन बे बिफांखौ जोङो खोथिया होननानै बुंनाय जायो
औ औ
बे खोथियाखौ औ औ बे खोथियाखौ आरो जौ गोजौ जाबाथाय जौबाथाय बेखौ ओ फुनानै आरो ओ दुब्लि बारियाव दैजों हाब्रुजों हेवग्लिना दोननाय हायाव बेखौ लांनानै गायहैनाय जायो आरो
औ
बेबायदिनो गायनानै मेसें जेब्ला मेसें बोथोर सफैबाय अब्ला बे ओ गाय थाय खोथियाया ओ जौनानै ओ बिबार बारगोन ओदिनो फिथाइबो थायलांगोन फिथाइ थायनानै नै बिदिनो मोनलांगोनबो आरो
औ
ओ मोनोब्लाथाय बेखौ मेसें बोथोराव ओ हानानै न' फारसे लाबोनाय जायो आरो बेफोर बायदिनो माइ आबादखौ मावनाय जायो आरो
औ औ
ओ आरो नोंथां मेसें बोथोराव जोंहा मा मा आबादखो मावनाय जायो नों थाङा एसे ओ जा हागौ बेखौ फोरमायनाय नोंथां मेसें बोथोरनि आबादखौ
औ मेसें बोथोरनि आबाद होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा माखासे आबाद थाबाय जेरैबादि जोंहा बे सर आबादाबो मोनसे मेसें बोथोरनि आबाद बेजोंसे लाइ मुला फालें बेफोर बायदि दुदिया बेफोर माखासे माने मेसें बोथोरनि आबाद आरो
मेसें बोथोरनि आबादा ओ माने ओ मैगं थाइगंआनो बांसिन जायो आरोना
औ औ औ
औ दे
बे बे बिथिङाव माने मेसें बोथोराव दोनैनि आबादारिफोरा माने मेसें बोथोरानो होन बा दैज्लां बोथोरानो होन माने जिरायनानै थाया आरो
औ
दा माने बेफोर बायदिनो माने दैज्लां बोथोराव जेरै माखासे आबादफोरखौ मावनानै जेरैबायदि रां खामायो बेफोर बायदिनो माने दोनैनि आबादारिफोरा मेसें बोथोराव बो माने बिगियानारि आदब खायदाजों माने ओ
अ
गोबां माने फसलफोर दहुननानै आबाद मावनायखौ नुनो मोनसै दा दिनैनि मुगायावथ' माने दा निया मै दैज्लां बा मे-मेसें बेफोर बायदि खौ माने
माने
मोनफ्रोम सिजोनावनो माने बे दैज्लां बोथोरबाबो बे मेसें बोथोरनि मैगङाबो ओंखारगोन मेसें बोथोरबाबो दैज्लां बोथोरनि मैगङा ओंखारगोन बेफोर बायदि जानानै फैबाय
औ औ
औ दोनै माने ओ बिगियानगिरि बा जोंनि
उम माखासे बिगियानारि जौगाथायाइनि थाखाय आरो
अ अ अ
औ दा नोंथां माने समाबोथ' एसे बावबाय माने जोङो उननि सेस सनाव माने मोजाङै सावरायबावसिगोन
औ दे अब्ला नोंथां लाखिलायथसै नामा होमबा नोंथां
औ औ गोजोन्थों औ दे दे